औ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां।
औ, दा नोंथां मानि बागै सावरायनो सानदों?
ओ मोसो बैसागु बो मोसौ नि बैसागुनि सायाव नोंथां
अ आं सावरायग्रोनो नोंथाङा सावरायग्रोनो दा?
दे नोंथाङा सावरायग्रोदो।
अ बिदिब्ला आं नोंथांनिसिम बिनि सोमोन्दै आङो मोसौ बिहुखौ जों माबोरै फालियो बिनि सोमोन्दै आङो बुंफोरनानै होलांसै आरो।
औ नोंथां।
मोस बिहुआ जाबाय जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि बर' हारिनि मोन से माने गिदिर फोरबो आरोना।
औ नोंथां।
बे मोसौ बिहुखौ जोङो सैथ्र' मासनि जोबथा लास्ट खालि जोङो खुंनाय जायो आरो।
औ नोंथांय
बेयाव जोङो मोसौखौ जोङो गिबियावनो माने गोजाम बोसोरफोराव जिबायदि बेनि बिनिफ्राय जोङो मावनानै जाबोनाय बेफोरनि बागै मोसौआबो जाहाथे बोसोर गोदाननि बेखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनाय जायो आरो मोसौखौबो जोङो माने जों मोसौखौ गिबियावनो जोङो गोदान बोसोरनि मुङै माने जोबथा मुङै माने जों मोसौखौ थुखैनो थाखाय माने गिबियाव जोङो बिनि थाखाय जोंनो लाव नांगौ फान्थाव नांगौ, थाइखा नांगौ आरो जोगोनार हालदि बायदिफोर लानानै जोङो मोसौ सौनो माला सुनाय जायो आरो। आरो माखासे जोंनो मोसौखौ माबान बुज्रावनो थाखाय माने जोङो बे दिनाव जों मोसौ सौखौ लावथिजों बुनो मोना आरो बिनिफ्राय जोङो थाराय बिलाइ लानाय जायो आरो बाब्रि खब लानाय जायो आरो मोखोना बिलाइ लानाय जायो आरो रायदों बिलाइ लानाय जायो आरो। आरो आरो जों मोसौखौ माने गोजाम दिरुंखौ जोङो गारनानै जोङो गोदान दिरुं मोसौनो गोदोनायाव खानानै होनाय जायो आरो जों गोजाम दिरुंखौ जों गानहोआ आरो
औ नों
आरो आरो जोङो मोसौखौ बेबायदिनो मोसौखौ जोङो फोथा फुननो थाखाय जोङो
मला ना बेलाइ
सारायनि फु हांगारफोरखौ लानानै थालिर बिलाइ थालिर बिलाइयावहाय जोङो हख'नानै लानानै बेखौ जोङो थाव गोथांजों लगायनाय जायो आरो थाल थालिरनि गांखंजोंनो जोङो बेखौ थालिरनि गांखं माने गेजेरनि बाहागोखौ जोङो लानानै जोङो बेखौ जोङो हास'नानै मोनथाम खालामनानै जोङो लानो हायो आरो नों गोसो बायदि। बिसिबां लायो बेखौ जोङो ज' खाजाबनानै दिरुंजों जोङो बेखौबो ज' खालामनानै लानाय जायो आरो सान्द्रियावनो आरो माखासे बेफोर जोङो लाखानाय माखासे जोङो औ थाइखा आरो माखासे ओ फान्थावफोरखौ जोङो हानानै लाखाजोबो गिबियावनो जोङो संग्रयाव ज' लायो। आरो जोङो माखासे दंफांफोर जोङो माने जोङो माखासे बाब्रैख बिलाइफोरखौ जोङो गिबियावनो बुंखाजोब्बायमोन बेखौ जोङो ज' खालामनानै सङो ्रनो लानाय जायो आरो ओं औवानि दिरुं खालाम माने औवानि टेवोल जे नानै जोङो बै हानानै लाखानाय माखासे फिथाइफोरखौ जों मोसौनो गानहोनो जोङो माला सुनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
आरो जोङो बेखौ बेखौ गलिनिफ्राय लांनानै जोङो फुख्रि नङाबा जाम्फैफोराव जोङो मोसौखौ लांनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेखौ लांनानै जोङो माखासे लाखानाय माखासे मालाफोरखौ बिलाइफोरखौ जोङो लांनानै मोसौनो गोदोनायाव माला गानहोनाय जायो आरो जोङो मोसौखौ जोङो सारायनि हांगारखौ जोङो खोना लाखानाय थालिर बिलाइ बेखौ जोङो मोसौनाव फोथा थुनानै होनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
आरो आरो बै लोगोसे दहायो थाराय बिलाइ लाखानाय आरो रायदों आरो बाब्रिकफ माखासे जे बेफोरबायदिजों जोङो मोसौखौ बुज्रावनाय जायो आरो जोङो मोसौखौ लांनानै जोङो
फख्रियाव एबा दैमायाव खारनानै दैजों सारनानै जोङो मेथाइ खनो जोङो बर'नि माखासे मेथाइ दङ मोसौनि मोसौ थुखैनाया खननाय मेथाइ दङ बेखौ आङो नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै। जोङो बुंनाय जायो बे मेथाइखौ जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा‌ बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंलाय जागोन हालुवा गेदेर होननानै जोङो मेथाइ खननाय जायो आरो। जों बेबायदिनो जोङो मोसौनि बैसागुखौ जोङो गिबियावनो फालिग्रोनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बेबायदिनो जोङो मोसौनिखौ गिबियावनो फालिनाय जायो। नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन्दै मिथिगौबा फंनैसो आंनो बुंना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां।
औ नोंथाङा फोरमायदो दे होमबा।
गिबियावनो
औ।
मोसौखौ जोङो थुखैस्र'नानै लाग्रोयो। ओमफ्राय ओ बे लाव फान्थाव थाइखाफोरखौ
औ।
मोसौ थुखैनि सिगांनो जोङो बायनानै लायग्रोयो हाथाय एबा बाजारफोराव। ओमफ्राय न'नि दङबा न'आवनो खानानै जगार लाखायो। ओमफ्रायो अखानायै
औ।
अखानायैहाय बेखौ हानानै ला ग्रोजोबो आरो थाइखा लाव माबा जोगोनार फान्थावफोरखौ रेडि लाखानानै ओमफ्राय थावेल थावेल माबा जिरनानै ओमफ्रायो बेखौ हानानै माला सुनानै दोनो आरो।
ओमफाय सारायनि हांगारखौ हल'नानै थाव एसे होनानै
औ
गनजों नाफ्लेनानै
औ
मोसौखौ गान मालाखौ गानहोनानै
औ
ओमफ्रायो फोथाखौ फुननानै होयो आरो मोसौनो।
औ।
ओमफ्राय मोसौखौ फुनखांनानै इदिनो गलियावबो मालाखौ गानहोनानै दोनो। ओमफ्रायो जेब्ला गानहोखांबाय आरिखांबाय ओमफाय मोसौखौ जोङो बे ओम बावबाय आङो नोंथां बे मोनसेखौ।
औ नोंथां, नोंथाङा बेलेगखौबो खिन्थानो हागोन बेखौ बावबायब्ला। मानि सोमोन्दै हागौ
ओमफफ्राय दैयाव लांनानै जोङो मोसौखौ थुखैयो आं बेखौ मिथियो नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा नोंनि गोसो बायदि खिन्थानो हागोन नोंनाव मानि बांसिन माने मानि बांसिन माने गियान दं बेफोरनि बागै नोंथाङा खिन्थानो हागोन
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो बे बैसागु बे बैसागुखौ जोङो मोसौनि बैसागु होननानै बुङो
औ नोंथां
ओमफ्रायो बिनि अनगायै बिनि उनावहाय जेनेबा जोंनि बैसागु जासिगोन जों मोसानाय रंजानाय खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
ओमफ्रायो जोङो बे मोसानाय समाव दख'ना गोमो ओमफ्राय आर'नाइ गोजा गोथां फास्रा गोजा लानानै ओंखारलाङो आरो ओमफफ्राय खर'आव खफा फुल फोथा गोजा ओमफ्रायो सना गोमो माला गोमो लानानै जों रंजायो
औ नोंथां
ओमफ्रायो सेंग्राफोरा गामसा गोथां गस्ला गुफुर ओमफ्रायो आर'नाइ
औ
लानानै ओंखारलाङो
औ
ओमफाय ओमफ्राय जोङो बिदिनो रंजानायजोंनो गावखौनो बावगोमालायो आरो नोंथां
औं
गोदान बोसोराव खनसेल' फैयो नालाय नों गोथां बेयावनो जोङो मोजाङै रंजानानै लायो आरो
औ
ओमफायो ओ जोङो बे बैसागु समावहाय मोसौ थुखैखांनाय समाव ओ गोखा गोखै जायो आरो दाउ
अ नंगौ नोंथां
दाउजों जोङो थालिर फस्ला लाफा सायख' ओमफाय सिब्रु आलु होनानै लगायनानै जों जायो
औ नोंथां
ओमफ्राय जोङो जाखांनानै बिदिनो सोरनावबा सोरनावबा बिदिनो आलासि जाहैयो
औ नोंगौ नोंथां
औ नोंथां होनबा नोंथां जोंनि रायलायनाया एसेयावनो दोनथ'नोसै
औ जागोन दे नोंथां होनब्ला
ओं
औ